हेलौ नोंथां।
हेलौ
औ नोंथां। हेलौ नोंथां।
हेलौ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों ना? औ मा खालामदों नोंथाङा?
औ दङो नै ओ औ दङ। ओरैनो दङो दा आङो।
औ औ नोंथां। ओ नोंथांजों आं ओ एसे सावरायनो होननानै कल खामलानाय जादोंमोन सम दङ ना नोंथां?
औ नोंथां दङो सावराय जागोन दे नोंथां।
औ नोंथां ओ नोंथांजों आं जोंनि बर'फोरा नाफामखौ माबादियै बानायो माबादियै संना जायो। बेनि सायाव एसे सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां।
औ
औ सावरायजागोन दे। औ खोनादों।
औ नोंथां। ओ जोंनि बर'फोरा नाफामखौ मा बादियै बानायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन दे। ओ जोङो नाफामखौथ' गिबियावनो जोङो ओ नाफाम होनोब्ला जोङो नाजोंनो बानायनाय जायो। बिख खौ ना गोरलैजों। औ ना गोरलैखौ जोङो गिबियावनो लाना फैग्रोनाय जायो अबेबा दैमानिफ्राय। बा अबेबा हाखर सारनाय बा ओ दिनो दुब्लिफोरावबो मोनो। दैज्लां बोथोराव
औ नोंथां।
औ बेखौ जों ना गिदिरखौ बानायनाय जाया, गोरलैखौ बानायनाय जायो। ओ नाखौ जोङो गिबियावनो लाना नानै मोजाङै सुनानै फोराननाय जायो मोजाङै।
औ नोंथां
बांद्रायबो ओरै रानथाबनो होआ बांद्राय रानद्रायनो होआ बेखौ बेनिफ्राय एसे फोरानस्रोदो आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय बेयावहाय नांगौबायदि ओ थास' थास'नि देन्था थास' बिलाइ गोरलै बेफोरबायदि ओ नाय नाजों फिन बे थास' बिलाइ गोरलैखौ जोङो जमा खालामनानै देनाय नाय जायो आरो नोंथां ओमफ्राय बे खौ जोङो जेब्ला देनाया गेब्लेजोबो बेनि उनावहाय बेखौ ओ बोखांनानै ओ बेखौ आखाइजों सुथुमनानै फिसा फिसा लारु महरै बानायनाय जायो गिबियाव
बिनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ बयामाव सोनाय जायो आरो नोंथां
औ औ नोंथां
औ ओ बिनि उनावहाय जेब्ला बियो मोजाङै रायो मोजाङै एसे गोबाव सान थायो बिनि उनाव हाय जों बेखौ नांगौबायदि मोनफा मोननै बिदि बहननानै ओ बिखौ दैयाव संनाय जायो आरो नोंथां
औ
औ नोंथांनिफ्राय आङो एसे मोजाङैनो खोनासंनो लुबैदों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना आंनो?
औ औ नोंथां ओ बेफोरबायदिनो नाफामखौ जोङो गिबियावनो ना गोरलै ना फिसाखौ बानायनाय जायो बे नाखौ जोङो ओ दैमा बेफोरबायदिनो ओ दैमाफोरनिफ्राय बा दुब्लि फोथारनिफ्राय गुरनानै लाबोनाय जायो। बेफोरफोर बेदिनो आ थिखालावथ' एसेबां बेफोरबायदि ना गुरनाय नुनो मोनलिया। बेफोरबायदिनो जोङो बायनानैबो लाबोनानै खालामनो हायो नोंथां।
औ नोंथां
औ नोंथां बेनिफ्राय जोङो नाखौ गिबियावनो ओ सान्दुंआव फोराननानै लानाय जाग्रोयो फोला फोराननानै लाग्रोनाय जायो। बे नाखौ औ नोंथां बे नाखौ फोराननानै जेब्लानोखि बियो एसे रानोना?
औ
अब्लानिया अब्लानिया जों बेखौ ओ दिंखि बा उलाराव देनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
खोनादोना नोंथां औ नोंथां औ औ अ अ नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो बेयाव देनाय समाव जों थास' गोसोमनि थाराखौ होफानाय जायो।
औ
खोनादोंना नोंथां मानो होनोब्ला जों थास' गोसोमनि थास' गोसोमनि थाराखौ होयोब्ला ओ गोथाव जायो होननानै आबै आबौआ बुंलांदों बेनिखायनो जोङो बेखौ गोदोनिफ्रायनो नाफाम देयोब्ला थास' गोसोमनि थाराखौ होनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ
औ नोंथां बिनिफ्राय जोङो बेखौ थास' गोसोमनि थाराखौबो जों सान्दुङाव एसे फोरानदबना लानाय जायो। बे दसे सम दसे समनि थाखाय बेफोर बेफोरबायदिनो जों थास' ओ फोरानदबनानै बेवहाय ना ना फोरानखौ देनाय समाव ओ बेफोरबायदिनो थास' गोसोमखौबो देफानाय जायो। बेखौ जों दिंखि बा अलाराव देनाय जायो। बेनिफ्राय बेखौ जोङो ओ जेब्लानि बेयो देखाङो न अब्लानिया जों बेखौ औवानि हासुङाव सोनानै दोननाय जा जायो नोंथां। खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां औ।
औ औवानि हासुङाव सोनानै जों बेखौ औ औवानि हास सुङाव सोनानै जों बेखौ जिगाबजों खफा होनानै दोननाय जायो। बेफोरबायदिनो जों औवानि हासुङावबो सोनो हायो लोगोसेनो भयामफोरावबो सोनानै दोननो हायो।
औ
ओ गोदो गोदायथ' जों बेफोरबायदिनो औवानि हासुङाव सोयो होननानै नै आबै आबौआ बुंलांदों। बेफोरबायदिनो औवानि हासुंङावबो सोनाय जायो नोंथां बेनिफ्राय जोङो ओ बेख गोबाव समहालागै दोननाय जायो जेब्लानोखि बियो सेवनानै थाङो जेब्लानोखि बियो सेवो अब्लानियानो बेयो ना फाम जायो। खोनादोंना नोंथां?
बेखौ जोङो फेसेवना लानाय जायो आरोना?
औ औ सोना लानाय जायो नोंथाङाबोथ' नाफाम जाफेरबाय जानांगौ जाफेरबायना नो
औ नोंथां जाफेरबाय औ औ आं जोबोद मोजां मोनो नोंथां बेखौ जानो। बिनि मोनसे इस औ बिनि मोनसे मोजां ओ मोदोमनाय बिनि नानि एसे मोदोमनाय आरो
औ
औ नोंथां।
होननाय बे मोनसे मोदोम
औ औ नोंथां।
औ
औ बिदिनो जोङो औ नोंथां बिदिनो जोङो नाफामखौ ओ बाथोनबो जानाय जायो। ओ ओंख्रिबो जानाय जायो।
औ
बायदि रोखोमनि ओ जानाय जायो। बेफोरबायदिनो नाफामाथ' जोंनि खहाब गोनां मैगं। बेयो औ नोंथां बेयो बेफोरबायदिनो ओंख्रि बा मैगं ओ बेफोरावबो गोलैयो नोंथां बेखौ जों बा
औ नंगौ नंगौ।
बाथोनबो जानाय जायोना
औ नोंथां नंगौ ओ खायफाया बेखौ गोरानैबो
औ
औ खायफा बेखौ गोरानैबो जायो आरो बेखौ गिसियैबो जायो दै होनानै जे ओ रोसि थानाय बायदियैबो बानायनानै जायो औ बेयो मोनसे ओ जोंनि ओ मुंदांखाखोनो होनजायो बेयो जानोबो बिराद गोथाव आरो बे खौ बानायनायावबो बांद्राय सम लाया आरो बेखौ बानायनानै एसे बुरजायैनो दोनखायोब्ला ओ नांब्रबगौ जानाय समाव बेखौ जोङो बहननानै जाजायो आरो नोंथां
औ नोंथां
औ औ
औ बेफोरबायदिनो जों नाफाम नाफामखौथ' जों नानिफ्रायनो बानायनाय जायो नालाय बेफोर बिदिनो बे नाखौ जोङो बिदिनो मेनानैबो जानो हायो बाथोनबो जानो हा हायो नोंथां बिदिनो नाफामबो बानायनाय जायो बिदिनो ना मेंनायाबो ना गोरलैखौ थालिर बिलायाव जुनानै जिगाब जिगाब एबा बेफोरबायदिनो रोहो रोहो जोंनाय अरखियाव होनानै ओ सावनो नांगौ नोंथां ओ बेफोरबायदिनो गिबिया यावनो ना गोरलैखौ मोजाङै बासिनानै ओ-ओ सायनानै सुनानै ला सुना लानानै बेफोरबायदिनो संख्रि फानलु होनानै गलायनो नांगौ ना मेनायखौ नोंथां औ लोगोसेनो औ बेजोंनो नारें बिलाइ गोरलै एबा मैथा बिलाइ गोरलै गांनैसो होनानै ओ जुनानै अराव होसोमनो नांगौ नोंथां खोनादोंना नोंथां औ बेबादिनो गोबाव गोबाव मेनानै बिलाया खामग्लियोब्ला खांनानै लाबो खांनानै लाबोनो नांगौ नोंथां माने औ नोंथां ओ बेफोरबायदिनो खांनानै लाबोनानै ओ बे जों जा बे जुनाय बिलाइ बे बिलाइखौ खेवनानै ना मेनायखौ खुरैयाव लानानै सिफ्लेनानै बाथोन खालामनानै जानाय जायो नोंथां औ बेयो बर'फोरनि मोन से मिलौहाब गोथाव बाथोन नंगौना नोंथां औ - औ नोंथां बेफोरबायदिनो नाखौथ' जोङो बाथोनबो देनानै जानाय जायो गिबियावनो बाथोन जानो लानाय नाखौ बेफोरबायदिनो सा थानि गुनाजों बानायनाय गुजियाव थुनानै अराव सावनानै फोमोनना लाग्रोनांगौ नोंथां
औ नोंथां नंगौ नंगौ
औ नोंथां आरो बानलु फिथाइखौबो सावनानै लानो हायो आरो नाखौ मोजाङै बासिना बानलु गोथां थाव सामब्राम गोजा बायदि होना एवनानै लानाय स दुनदिया होनानै बेफोर थबसियाव देग्लिना जोङो मोदोमफ्रुयैनो बाथोन जानाय जायो लोगोसेनो दुुनदिया बिलाइ गांनैसो देफानानै अब्लानिया जोंना बाथोन ना खहाब गोनां गोथाव मोनसे मोदोमनायबो मोनो बेस आरो गोथ थावबो मोनो नोंथां। खोनादों दा नोंथां? औ ओंख्रि गैयाब्ला बेफोरबायदिनो ओ जों थिबब्रे ओंखाम जायो बर' फोरा औ ओंख्रि गैयाब्ला जोङो बे फोरबायदिनो बे बाथोनजोंनो थिब्रे ओंखामबो जानो हायो नों थां ओंखामखौ। औ नोंथां ओ बर'फोरनि मोनसे ओ बर'फोरनि मोनसे बेफोर ओ जा जोंनि दोरोङारि सिनायथि। खाजा आरो बेफोरो औ नोंथां।
बेफोरखौ जोङो जायोबोला एसे थाजिमबो मोनो। ओ जानोबो बिराद गोथाव आरो मोदोमनायाबो बिराद मोजां आरो बेफोरखौ गोबाव समनि गेजेराव जायोब्लाथ' आरो जोबोर मोजां मोन नाङो। आरो ओ बेफोरफोरखो जोङो ओ आलासिफोरनो फैनायाव जाहोयोब्ला आलासिफोराबो जोबोर गोजोननाय मोनो। मानोना बेफोरखौ जोङो मोनसे मुंदांखा मोनसे मोजां जाथाय मुवा नालाय बेनिखायनो बेखौ जानानै जोबोर गोजोननाय मोनो आरो।
औ औ नोंथां औ बेफोरबायदि बिदिनो नाफ ओ नाफाम ओंख्रियाबो नाफामखौथ' जों ओंख्रिबो जानाय जायोना नोंथां।
औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां? औ औ। नाफाम ओंख ख्रियाबोथ' बर'नि खहाब गोनां ओंख्रि ओ बेफोरखो खौ जोङो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्ला बेफोर बेफोरबो गोग्लैयो नोंथां।
औ नोंथां समा जाबाय नोंथां। समाबो जाबाय होनबा नोंथां।
औ नोंथां बिब्दिब्ला समा जाबोबाय।